हेलौ।
हेलौ उम खुलुमबाय। ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ।
औ खोनादोंना?
खुलुम बाय।
ओं। औ। हेलौ हेलौ खोनादों।
औ नोंथांनि सिमबो। ‌
ओं ओं।
खोनाद
नादों। औ खोनादों। ओं दायो जोङो खोनादों ना नोंथांङाबो।
ओइसायाव एसे सावरायजागोन नामा? दायो जोङो दावबायनायनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा?
बुंदो दे।
नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होगोन नामा?
हेल'!
औ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होगोन ना?
औ।
हेल'! औ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों। खोनाबाय? ओं ओं खोनादों।
औ दावबायनाय ना ओ जोङो दावबायनाय होनोब्ला माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनायखौनो दावबायनाय होनो आरो ना।
उम उम
औ आरो ओ जोङो दावबायथिलियाव थाबाय थाब्ला। ओ सानहाबग्रा बिदि जायोना ओंखायनो दावबायनाया जोंनि जिउआव बिराद गोनांथि।
औ औ नंगौ।
ओम आरो दावबायनाय होनोब्ला
औ हेल'!
हेल'!
हेल'
हेल' आं नोंथांनि भइसखौ मोजां खोनानो मोना
आरोखि गोदोनि समखौ नायोब्ला
औ।
औ ना?
औ खोनादों ना? औ एसे प्रब्लेम होदों माने माखौ माखौबा मोजाङै खोनायाखै। हेल' खोनादों हेल'!
हेलौ! नोंथां खोनादोंना खोनायाखै?
औ गेजेर गेजेर आं माखौबा खोनानो मोनाखै। माने एसे नेटवर्क इसु जादों। खोनादों ना नोंथाङा? हेल'!
हेल'!
हेलौ! औ खोनादोंना नोंथाङा? हेल'! हेल'!
हेलौ!
हेलौ! औ खोनादों ना?
खोनादों औ, दासो खोनादों।
आंबो ज गेजेर गेजेर खोनादिया नोंथांनिखौ।
औ ओ दा सावराय जाफिनगोन ना
औ औ दे
ओ नोंथाङाथ' मिथिखाबाय दावबायनाया मा बुस्थु
उम उम
औ आं होनदोंमोन गोदोनि समाव दावबायनो थाखाय जोंहा बारा सुबिदा गैयामोन जोंना लामा -लामाफ्राबो बारा थिग नङामोन आरो लोगोसे ओ न'खरफ्रावबो बांद्राय गारिफोर थायामोन ना गोदोनि समाव। औ। ओ गोदोहाय बांसिन दावबायनाया ओ गरायफोरजोंबा ओ साइकेल बेफोरजों दावबायनाय जायोमोन ना। आरो दानिया ओ गा-गारिफ्राबो ओ मेरला जाबाय आरो ओ एर'प्लेनबो मेरला जाबाय। बा ट्रेन जों बेफोरजों दावबायहैनो हायो आरो गुबुन दाबसे जायगायाव। आरो जेनेबा दै बार दैफोर बारनांगौबा जोङो जाहाजजों गाखो खोबाय बा नाव गाखोलांबाय बेजों जों दावबायहैनो हायो आरो होमबा नोंथाङाबो एसे एसे होनगोन नामा दावबायनायनि सायावनो
बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया आंनि
औ हेल'
गोदान -गोदान जायगा खौ माने एबा गोदान जायगानि सोमोन्दै ओ गियान होयो आरो गो गोबां गोदान -गोदान सुबुंफोरखौ लोगो मोननानै बैफोरनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे गुबुन गोदान गियानफोर मो मोननो हायो
औ
दावबायनायनि गेजेरजों ओ जोङो ओ माखासे जेनेबा आदब खायदाफोरखौबो सोलोंना लानो हायो जे तु दावबायनो थाङोब्ला गोबां ओम जेंना बा गोबां माबाफोरजोंहाय ओ बिदिनो मोगा -मोगि जानो गोनां जायोना बेफोरनि गेजेरावबो जोङो ओ माखासे गियानफोरखौ रोंगौथिफोरखौ सोलोंना लानो हायो आरो
औ नंगौ ओ जेरै दावबायहैयोब्ला जोङो गुबुन जायगानि जेनेबा हारि हारिमुफोरखौ ओ मिनथिनो मोनो आरो बिसो मा -मा जायो मारै -मारै संनानै जायो बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोन ना आरो बिसनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जिउ खुंलांनाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो
औ
उम आरो बुंनो थाङोबा दावबायनाया जिउआव बिराद गोनांथार आरो जेरै जोङो ओ लोगोफोरजों दावबायहयो ना होनबा जोंना बे मोनसे ओ बन्दिं थायोना जायखौ जोङो होनो जेनेबा गोसोजों मिलिलाय नाय बा लोगोफोरजों जेनेबा मिलायनो हानाय औ गोरोबलायनो हानाय बियो मोजां जा जायो जेरै जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै फट फट'फोर सेबखांना लानो हागोन बा भिडिअफोर सेब खांना लानो हागोन बेखौ जोङो उनाव ओ गोसोखांथि महरै लाबोनानै उनाव नायफिननोबो हायो ना आरो मोजां मोनो। आरो जोङो न'खर न'खरनिजोंबो दावबाय न'खरनि सो मानसिफोरजोंबो दावबायहैनाया ओ जोबोद मोजां मानोना जोङो सम खा सम मोजां सम खाथायनो हायो आरो न'खरनिजोंबो दावबायहैनानै आरो मोजां मोजां गोरोबनानै थालायलायो आरो आरो बेनि सायाव नोंथाङाबो माबा बुंगोन नामा
औ दावबायनाया।
औ
आथिखालाव ओम खोनादोंना हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ
खोनादों ना।
खोनादों ना अ खोनायाखैमोन।
हेलौ
हेलौ खोनादों ओं हेलौ औ औ खोनादों। औ जोङो बुंनो थाङो ब्ला ओ जेनेबा दावबायनायावहाय गोबां रांखान्थिनिबो ओ रांखावरिनिबो गोनांथि जायो आरोना जायनि आखाइयाव रां दङ बेफोरसो ओ ओ गोजान गोजान जायगायाव ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनो हायो आरो जायफोरहा ओ रांखान्थिनि बेलायाव जोबोद ओ जेनेबा गोग्लैसोनाय बेफोरबायदियाहाय
औ
ओ दावबायहैनो बा गुबुन जायगा नायहैनो बेफोरबायदि थांनायावहाय ओ गोबां हेंथा सोमजियो आरोना। बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला दावबायनायावहाय ओ रांखान्थियाबो ओ जोबोद गोनांथार बिफाव लायो आरो
औ नंगौ।
औ
औ
दा बिदिब्ला जोंहा समा जानानै फैबायना दोनजासिगोन। नोंथांजों औ नोंथांजों बेखिनि इनफ इनफरमेसनखौ मोननानैहाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दे गोजोन्थों।